औ।
खोनादोंना लोगो नोंथां। माने आङो दिनै दानाय लुनायनि सायाव दसे सावरायनोसै।
औ सावरायजायो। सानजौफुनि ओंखाम जाखांबाय नामा नोंथाङा?
जायाखैनो जाथ'वाखै।
अ नोंनो संनांगौना ना गुबुना सङो?
आंबो सङो न'नि जोंना गासैबो सङो आरोना बिनानाव दं। आइ दं ओमफफ्राय आंबो सङो सम सम माने गासिबो आरो बिदिनो। सम मोनबानो संलायलायो आरो।
औ औ। दे होनबा जोङो आयदायाव हाबनोसै।
औ।
औ।
दानाय लुनाय होनोबा जे जोंनिथिंजाय ओ दख'ना गामसा ओमफ्राय आ आर'नाइ बिहु बेयो बिहु गामसाया बेखौ गोबां दा दानाय जायो आरोना दानाय लुनायाव जोंनावहाय ओरैबायदि जगार नांगौ जायो जि सोंनो थाखाय जोंनो गिबियावनो खुन्दुं थुननो थाखायहाय बबिन जेन थेर ओमफ्राय खुन्दुं बेखौ नांगौ जायो आरोना। खुन्दुंखौ लानानै बबिन जेनथेर ओमफाय मुस्रा बेखौ नांगौ जायो आरो। ओमफफ्राय जि दानो ज सि दानायाव जगार नांगौ होनोबा जोंनो साल खुन्था ओमफ्राय थाथखाल, माखु ओमफ्राय गनसा नो खननो थाखाय नो खुन्दुं नांगौ जायो ओमफ्राय बेनो
नो सो नो माबाग्रा हासुं आरोना नो हासुं
औ।
बेफोरखौ नांगौ जायो आरो ओमफाय दानाय लुनायनि सोमोन्दै आगरनि सोमोन्दै आं बारा मिथिया नोंथाङा अनानै फोरमायनो हागोन नामा?
औ जायो।
जोंनिया बर' आइजोफोराथ' गोदो गोदायनिफ्रायनो दानाय लुनायखौ लाखिबोदों बे खान्थि औ गावनि नांनाय गाननाय जोमनायखौ न'आवनो दानानै लाबोदों जेरैहाय जोङो हिनजाव मानसिनि गाननाय जोमनाय होनोबा जोंना दख'नायानो जोङो दख'ना खौ मोननै रोखोमै मोननो हायो जेरैहाय लांगा दख'ना आरो जोंना मे ख्ला दख'ना लांगा दख'ना खौ जोंनिया बांसिनै बेबायदिनो जेनेबा मोजां मेल मिथिंफोराव जोंना गाननाय जायो। आरो बे मेख्ला दख'नाखौ ओरैनो न'वाव न'आव थानायफ्राव गानो आरो बांसिन नै जोंनिया दरं साइडनि मानसिफोरा बे मेख्लाखौ बांसिन बाहायो आरो बेबायदिनो बर' हौवाफोरा गानो जेरैहाय गामसा। बिसोरनिया सरासनस्रा जायो आगर गैयालासेनो ओरैनो ग्राफ बायदिसिना बेबायदि बिसोरनो दानानै होनाय जायो। आथिखालाव आगर दङ बिसोरनियावबो।
दंङथ' आरो नुनाय जादों।
औ बेबायदिनो बर' हिनजावफोरा गोबां गावसोरनि नि गोसो बायदि लुबैनाय बायदि मिथिंगानिफ्राय मोननाय गाबफोरजों बा बिफां लाइफांनि गाबफोरजों खुन्दुङाव गाब गानानै गोबां रं बिरंनि बिसोरो आगर बा दख'ना मोदोम बेफोरखौ फाख्रिफोर बोनानै दानानै लायो जेरै जोङो बर'नि आगर फोर होननानै बुङोबा जोंहा आगराव गोबां नाम बा मुंफोर दङ जेरैहाय
फारौ मेगन ओ दउथु बि मा होनो दाउथु मेगन बा मैदेर आफा दाउराइ आगर मा होनो बेबायदिनो हाजो आगर थाइगिर बिबार बैग्रि बिबार खांखिलर आगर आगर गुबै जेरैहाय खासि आगर बेफोरबायदि जोङो गोबां आगरनि मुं दं आरो जोङो बेखौ रायखांनानै जोङो रायखांजोबनो हाया। बेनि अनगायैबो बर' हिनजावफोरा गोबां फालि जेरैहाय जोङो फालिबो नांगौ जायो नङा होमबा जोंनो। न'आव थानायाव फालि लायाबाबो गुबुनाव थाङोबा जों फालि लायो जेरैहाय जोंहा नाम मुंदांखा फालि दं जेरै आर'नाइ आर'नाइयाव जोङो जिङावहाय हाजो आगर एरो गेजेरावहाय बेबायदिनो दल'र दल'र बि नो हायो बा खांखिलर आगरबो एरनो हायो बेफोरबायदि जोङो आगरखौ नुनो मोनदों आरो बेबायदिनो बर' हिनजावफोरा गोदोनि समावथ' लेखाबो फरायामोन नोङासै औ लेखाबो रोङामोन अब्लाबो बिसोरो ओरैबायदि बिसोरनि मेलेमा जौगानायमोन लेखा रोङाबाबो बिसोरो मोनसे ग्राब थायोना ग्राब बेखौ सिनायनाय नोंथाङा बे ग्राबाव बे ग्राबाव बिसोरो आगरखौ दाननानै लायोमोन दाननानै लानानै बे ग्राबनिफ्रायनो बिसोरो आगरखौ जियाव एरखाङोमोन आरो माने बिसोरो लेखा रोङा अब्लाबो बे बिसोरो बे ग्राफ खिनिखौ आखिनो रोंथारगोन आरो माने बिसोरो बे आ गरखौ दाननानै लाथारगोन आरो बिसोरो बेबायदि खालामनानै बिसोरो आगरखौ एरबोबाय थादों आरो दिनैसिमबो बेबायदि जिखौ दाबाय दङ बा एरबोबाय दङ बेबायदि आङो नुनो मोनदों आरो। जेरैहाय जोङो रायखांबावनो हायो इन्दि खौ मोनथियोना नोंथाङा?
औ इन्दि जिया
औ बे एम्फौनिफ्रायनो एम्फौ फिनानै एम्फौखोबो बिजनेस बा बेफार फालांगि खालामनो हाबाय आरोबाव बिजों जोङो ओ इन्दि खुन्दुं दिहुननोबो हाबाय बेजों आरोबाव दिहुननानै जोङो जिबो दानो हाबाय नोंहा जि दानानै जुदि फाननो हायोबा बिनि बेसेना आरोबाव बांसिन मोनबावबाय नङासै?
औ औ औ
औ गांसे इन दि फालियाव जोङो दा बा रोजा ब्रै रोजा बेफोरबायदि मोननो हायो आरो दा जोङो दानो हायोबा ओरैबायदि बेसेन गोसा आरो बे जिया बे जिखौ दानो हायाबाबो एम्फौखौबो फाननानै बा फिथोबखोबो फाननानै जोङो रांखावरि आरजिनो हायो आरोना। आं सानो दानि। बेखार थानाय सुबुंफोरा बेफोरखौ मावनो हायो होननानै आरो। मोनसे न' लुनानै। बेयावहाय एम्फौ फिनानै। रांखावरि आरजिनो हायो होननानै आं सानो आरो ओरैनो। ओरैनोथ' गामि गफायाव ओरैनो थानाय सुबुंफोरा थाखाथारो नालाय गोबाङैनो।
औथ' ओम।
सुबुंफोरखौ आं सानो आरो हौवाफोरानो जा। हिनजावफोरानो जा बेबायदि एम्फौफोरखौ फिनानै बेबायदिनो खुन्दुं दिहुननानै गोजान गोजानाव साप्लाय हरनो हायो आं बेफोरखौ सानो आरो जेरैहाय बेनोथ' जानो आदारखोबो जोंनो बाय दिसिना बायनोबो गोनांथि गैया मिथिंगानिफ्रायनो जोङो मोनखायो बा जोङो बेखौ फोराननोबो लानो हायो जेरैहाय जोङो एम्फौ जाग्रा होनोबा गाम्बारि बिलाइ आरो बे इन्दि बिफांनि बिलाइ आरो बे माबा मोनसे दंबावोमोन बौसोम ना माबोरैबा बेबायदि बिफांखौबो जायो आरो। बेफोरखौथ' जोङो बायनांगौबो जाया नङासै नोंथां। औ बेफोरखो जोङो गोरलै।
बेफायनो मोनखायो।
औ गोरलैयैनो फिनानै रां आरजिनो हायो आरो। आरो जोङो एम्फौखौबो फाननानै एम्फौखौथ' जायो नालाय बेखौ। न'आवबो जानो हाबाय आरो फाननोबो हाबाय आरो। बेबायदिखौ नुनो मोनदों आरो नोंथाङा आरो माफोर फोरमायबावनो?
जोङो इन्दि खुन्दुंखौ आरो जों फिथोबनिफ्राय मोनोना फिथोबखौ थावख्रि लुयोना जोंनाव थावख्रि जों। थिं जोंनि साइदाव दं आरोना दाबो थावख्रि लुनानै बै थावख्रि। रुनानै खुन्दुंखौ माने सेरस मा। खुन्दुं बरनना खुन्दुंखौ माने सेरसेयावहाय सारिस' थिनस'। सनि फानो आर ना दासिमबो नुयो जोंनियावहाय बे थावख्रि लुनायखौ। ओमफाय खायसे-खायसे खुननिफ्रायबो बर'नो खुन्दुं।
औ-औ।
बे खुन दंफाङा बेयो। बिबार बारनानै फिथाइ-फिथाइ थायनानै फिथाइया राबाथाय गावनो-गाव। स्रायो आर ना ओमफाय गावस्रानानै गुफुर- गुफुर गयो आरो। ओमफाय बे गबाथाय बे सिंनि। सिङावहाय बेगर गोसोम-गोसोम गथा- गथा थायो बेखौ जिरख'ना लासिगोन। ओमफाय दैयाव सोमनानै आरामनो थाव। फख्रियावहाय थावख्रियाव लानानै आराम। मोजाङै खुन्दुङा जेरै फिसा ओंखार। गोलाव ना बिबायदि गो। लाव बरननानै लानानै आराम माबायावहाय। थावख्रियाव लुयो आरो। ओमफाय फिथोबखौबो बिदिनो फिथोबखौबो बिदि। बिदिनो माबा एम्फौ जिरख'खांनायनि उनावहाय दैयाव सोमो आरो। फिथोबखौ आं नुनायाव आरोना नुनायखिनिखौ खोन्थादों आङो ओमफाय। दैयाव सोमनानै बोखांनानै। आराम बे फिथोबखौ उल्थायना लायो आरोना। ओथायना बै सिंनि माबाखौहाय बख'यो ओमफाय खायसेया बख'वलासिनो। नोबो माबायो आरो ना रुयो ओमफाय खायसेया बख'यो ओमफाय। बख'वलासिनोबाबो ओरै थ्रुब सोना लादो माबायाव गन मोनसेयावहाय सोनानै ओमफफ्राय दोंसे बोंफोरोग्रोनांगौ आरो ना बै फिथोबनिफ्राय दैयाव सोमना बोखांनानै आरोना बेलेग गनाव सोना लासिगोन ओमफफ्राय दोंसे बोखांनानै आराम थावख्रियाव लु लुयो आरो
औ औ औ
ओनिखायनो खुन्दुं बानायो आरो
औ आङो बेबायदि थावख्रिखौ माने लुफेरनो मोनाखै आरो ना आङो मोखथाङावबो नुवाखैनो होनजायो आङो बेबायदि। दि जोंनावहाय माने। ओ जोंनावहाय। म औ।